खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे नोंथां
अ बेलासिनि गोजोन हामब्लायनायखौ जासि हरग्रोबाय नोंथांनो नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो
नोंथाङा नोंथांनि सायाव मोनसे ओ जोंनि बर' हारिमुनि ओ जे बैसागु बे बैसागुनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा जुदि जुदि ओ फ्रिदोंबा माने आं एसे फोरमायगौमोन आरो।
औ नोंथां फोरमायजागोन दे ‌।
औ दा बैसागो बैसागो होनब्ला जोङो बे बैसागोआ ओ आसामाव आसामाव बर'फोरजों खुंजानाय मोनसे फोरबो बे बैसागुआ। ओ जों बैसागुखौ ओ जोंनि असमियायाव बिहुबो बुंनाय जायो आरो दा बे बैसागोखौ गिबियाव जोङो ओ गिबि एप्रिल दाननि ओ सेथ्रक सेथ्र' दानाव फालिनाय जायो आरो। ओ गिबि जोङो बैसागो बैसागो फालिनायनि सिगां जोंहा गिबि ओ जायखौ बुङो जों मोसौ बैसागो जे फार्स्टआवनो जोंहा मोजौ थुखैनायनि ओ हाबाफारि आरो जेरै जोङो मोसौ थुखैनो थाखाय जेरै ओ हालदै बिदिनो फान्थाव दिग्लि गुथि बिदि ओ बुथुमनानै जोङो ओ दैमायाव लांनानै जोङो मोसौखौ थुखैहैयो आरो आरो जोङो ओ बे मोसौ थुखैनायावनो मोनसे मेथ थाइ रोजाबो आरो बर'फोरा जे ओ जे नोङो जेनेबा बेयाव थुखैनायावनो जेरै बिदि बुङो ओ लावजा ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर बारि जा एबा गुबुनफोरा एसे बेलेगबो रोजाबो बे मेथाइखौ दा जोंनि जोंनि जा जोंनि बे जायगायाव जिखौ बुङो दा आं नोंथांनिसिम फोरमायबाय आरो। दा बेखौ ओ मोसौ थुखैनायनि उनाव ओ नेक्स्ट ओ नेक्स्ट दिना खालि जोंहा बेखौ होनो मानसि बैसागु जाय ओ बे मानसि बैसागो खालि माने जोंहा ओ बयबो गथ' गथाय बोराय बुरै आरो ओ सेंग्रा सिख्ला बयबो लोगो नांनानै ओ जमा जमा ओ न'खर न'खर थांना मोसाहैयो दा बे मोसाहैनायाव जोंहा ओ जे गाननाय जोमनाय बे गिबियाव बे बैसागु मोसा सानायाव बे गाननाय जोमनायखौ माने बर' आइजोफोरासो बानायग्रोदोंमोन। जेरै ओ हौवाफोरनि थाखाय गामसा आर'नाइ फालि आर'नाइ ओ आर'नाइनि गामसा बिदिखौ ओ बर' आइजोफोरासो थादोंमोन आरो बेयो गोबां गोबां रोखोमनि गाबनि थानो हागौ बे गाबा जेरै गा गामसानि गाबा गोमो गोथां। बिदि थायो आरो आरो हिनजावफोरनि बेलायाव जोंहा दख'ना आर'नाइ ओ आर आर'नाइनि फालि बिदिखौ जों गाननाय नुनो मोनो आरो बे दख'नायाबो गोबां गोबां रोखोमनि थायो जेरै गोजजा गोमो गोथां बिदि गोबां रोखोमनि थायो। बे ओ जोंनि गाननाया बर'फोरनि बे बैसागु बोसोनावदि जों गानो।
औ
बे गानो आरो आरो बे बैसागुआ जादों जोंनि बोसोर गोदाननि ओ जे जों बोसोर गोदानखौ जोङो फालिनायजों बरायनानै जोङो बे बोसोर बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो मानोना बे बैसागुआव जोङो ओ गावनि दुखु सुखु एबा ओ माबा मोनसे जुदि जों गोरोन्थि मावफ्लाङोबा जे जोंनि न' खाथिनि एबा सुबुंफोरजों जुदि नांलाय खमलाय जानानै थायोब्ला जों बै बैसागोआव बयबो ज' जानानै गावनि दुखु सुखुखौ। बावगारनानै जोङो बे बैसागोआव जयैनो रंजानानै ओ जे गावनि दुखु सुखुखौ बावगारहोयो। दा बिब्दिनो जोंहा बे बैसागुआ जोबोद ओ मुंदांखा। ओ। गोग्गाथाव बाथ्रा बे बर'फोरनि थाखाय। दा बैसागु बैसागु मोसानायजों लोगोसे जोंहा ओ गोखा गोखै बुङो बेखौ। जे गोखा गै खानानै जोंहा ओंख्रि जानायनि नेम दङ आरो बर'फोरना। बैसागुआव जेरै ओ जेरै थाइगिर बिबार ओ बिदिनो ओ थायगिर। बिबार ओमफाय गाइखेरनिइ जि फस्ला गेजेरनि बेखौ बिब्दि गोबां रोखोम रोखोमनि थायो आरो बे। गोखै गोखै जादा बेखौ बुथुमनानै जोङो ओ जेरै भारा एबा ओ सोरबा सोरबि मैगं बिदि जायो आरो। बिदि जानायजोंबो जोंहा बैसागु फोरबोखौ फालियो आरो
औ।
आरो बे सानखौ जोङो स्नि सान फालिनाय जायो स्नि सानसिम। ओ गिबियावथ' जोङो बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै। ओ बोराय बुरै गथ' गथाय गासिबो ज' जानानै मोसा होयो। आरो बेयावनो जोंहा ओ जे खाना जानायनि नेम होनो। बैसागोनि सिं जे गोनां गैयै खौ नायालासिनो जोंहा बयबो ओ बे से सानखालि बैसागोनि बयबो जानाय लोंनायजों लोगोसे ओ जोंनि बे गोदान बोसोराव माने बैसागुखौ फालियो। बे जानाय लोंनायाव बर'फोरा जोबा जोबोद सिगां माने जानाय लोंनायाव जानायनि आंखाल गैया। लोंनायनि आंखाल गैया जेरै बुङो ओ गोदोनि मानसिफोरा बेदरनि आलि। सेरेबनि फुख्रि बिब्दि बुङो आरो। दा बिब्दिनो सोलिबोगासिनो दङ जोंनि बर'नि बैसागोआ दा बैसागोआव जोङो बोरायफोरा थखरसे जायो दखरसे जायो। ओमफ्राय गथ'फोरा ओ जुथुमसे जायो। यो सेंग्रा सिख्लाफोरा जुथुमसे जायो। बिदिनो थर' थर' जानानै मोसाहैयो आरो बे मोसानायावनो। बोराइ बुरिफोरा गावजों गाव एदावलायो ओ सोरखौबा ओ मायबा मोन से बाथ्रा बुंनानै ओरैनो एदावो आरो सेंग्रा सिख्लानि बेलायावबो जोंहा। ओ सेंग्रा सिख्लाफोरा सेंग्राजों सिख्लाजों बबावबा एदावलायो बिब्दिखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे बैसागोनि गेजेरजों ओ जेरै ओ सेंग्रा जे जेरै सा सासे सेंग्रा-सिख्लाखौ जुदि ओ जे माया मोनसे बाथ्रा बुंनो गोसोनि बाथ्रा बुंनोब्ला जोंहा ओ जोङो बे बैसागोनि गेजेरजोंनो सोरबा एदा-एदावनानै बुङो आरो
औ
बे जों गोबां रोखोमनि ओ बिब्दि मोसानानै जों हगार हरो आरो बे स्नि सानाव जोङो ओ बयनिबो न'खर न'खर थांनानै जोङो मागिहैयो ओ मोसानानै बयबो आरो बे स्नि सानाव जुदि जोङो मोसाखांनानै ओ लास्ट बैसागोआव जोङो ओ लास बैसागुआव जोङो जिखिनि जा जोंहा मोसानानै रां मोनबाय बिब्दिनो ओ माइरं मोनबाय बेखौ जोङो ज' खालामनानै आं मोसानानै माइरंखौ मोनबाय बेखौ जोङो ओ फाननानै बाजाराव एबा ए गामिनिनो सुबुंफोरनो फाननानै जोङो फैसाखो जमा खालामना जे जों जि जिखिनि मोसाबाय जों सेंग्रा-सिख्ला एबा बोराय बुरैफोरा एबा गथ' गथायाइफोरा दा ओ बिब्दिनो फाननानै जाखिनि फैसा मोनो जों बेखौ ओ बाजाराव थांनानै माने खाना खाना जायो आरो लासथाव दा नों नोंथाङाबोथ' मिथि मिथिखागौना ओमफ्राय लास्टआव जोङो बयबो रंजानानै-मोसानानै जों जोंनि जे हारिमु ओ बे बोसोराव खनसेल'सो फैयो ओ दुखु-दाहा बयखौबो नागारनानै जोङो गावनि गोजोननाय खौ जोङो लाबोयो बे बैसागोआव दा बिदिनो दा नोंथाङाबो एसे ओ नोंसोरनि गामियाव जे बैसागोखौ माबोरै फालियो आरो सेंग्रा-सिख्लाफोरा मारै मोसायो आरो बोराइफोरा सेंग्रा-सेंग्रा-सिख्लाफोरजों लोगोसे माबायसा रंजायो ओ बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो नोंथाङा नोंसोरनि गामिनि खाथि-खाला नोंथाङा नुबोनाय हिसाबै
औ नोंथां अ नोंथाङाथ' फोरमायखाबायानो बैसागुखौ माब्रै फालिनाय जायो आरो मारै फालियो ओ बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावबो जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला गोदो जेरैबायदि रंजानायखौ नुयोमोन बिब्दिखौ जोङो एसे एसेबां नुनो थांला आरो गोदो जेरै जोंहा ओ दानसेहालागै बैसागुखौ रंजायोमोन बा बैसागुनि गिबि साननिफ्रायनो बयबो ओंखार बोनानै रंजाफैयोमोन आरो नाथाय जोङो दानि समाव बयखौबो गावबा गावनि खामानियावल' मुखुब जानानै थानायखौ जोङो नुसै आरो बेनिखायनो जोङो बैसागुखौ औ दानि समाव जोङो दान मोनसे फालियालासिनो जोङो स्नि सान फालिनायखौ बांसिन नुयो आरो बिब्दिनो जोङो ओ गोदो जेरै मोसौनि बैसागुफोरखौ जोबोर गाजा गोमजायै फालियोमोन बिब्दिखौबो जोङो एसेबां नुनो थांलिया आरो मानो बुङोब्ला जोंना आबाद मावनायफोराव गोदो ओ बांसिनानो मोसौ हालिजों हेवोमोन नालाय बेनिखा बेखायनो गोदो बिब्दि मोसौ हालिफोरखौ जोङो फिसिनायफोरखौ खौ बांसिन नुयोमोन आरो नाथाय जोङो दानि समाव ओ बिब्दि मोसौ हालिफोरजों हाल हेवला नालाय बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ फिसिनायखौबो एसे खम नुलांबाय बेनिखायनो ओ जोङो बिनि मा होनो मोसौ बैसागु फालिनाय खोबो एसे खम नुयो आरो बांसगन जोङो मोसौ गायखौ फोरखौल फिसिनायखौ नुयो आरो बिबदिनो ओ जोङो बैसागु खालि साफ्रोमनिबो न'खराव नङा जायफोरनि न'खराव जोङो मोसौ मोसौ दङ बा बोरमा बायदि दङ बिसोरखौ जों फालिनायखौ नुयो आरो बिब्दिनो जेरै गोदो ओ मोसौ बैसागुखालि जोङो लाव फान्थाव हानानै आरो मो मा होनो सारायनि हांगारखौ बाथौनि हांगारफोरखौ जोङो दिहुननानै बेवहाय थाव गुबै फुननानै बिसोरनि मोदोमाव फु खोथा फोननानै होनाय बेफोरोखौ नुयो आरो आरो जा बिसोरनि मोदोमाव था फोनाय ओ बेनिबो जाहोन दङ जोङो गोदो गोबां हाग्रा बंग्रा थानायनि जाउनाव गोबां लख्रा मोसाफोर दं होननानै ओ दंमोन आरो बेनिखायनो बेफोर जिब जुनारफोरखौ जायोमोन आरो आरो बे हुदाया जोङो दासिमबो खायसे न'खरफोराव नुयो आरो बेबायदिनो जोङो गोदो जेरै बैसानखालिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय खायसे गोखा गोखैफोरखौबो नागिरनानै जायोमोन ओ बिब्दिखौ जोङो दासिमबो नुयो आरो जेरैबायदि जोङो मिथिंगानिफ्राय दिं खिया बा थालिर फस्ला बिबदिखौथ' नोंथाङा फोरमाय खाबायानो ओ बिब्दिखौ बुथुमना जा जानाय जायो आरो आरो जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्ला जोङो मोसौ गलिफोराव जोङो साथि लगायनानै बिसोरनो फागा गोदान बावो आरो बिसोरनि मोदोम गं आसुग्रिफोराव थाव गुबै फुननानै होयो आरो
ओ बिब्दिनो जोंनाव मोसौनि बैसागुआव थांनायनि उनाव मानसिनि बैसागुखालिनो मानसिनि बैसागु फालि जोङो फुंफोरावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायना न'खरनि बिगोमा गिदिर बिमा बिफा बा आदा बाजै आब'मोननिफ्राय बोर लायो आरो बिसोरनो मानबो होयो आरो बेबायदिनो जोंना गोदोथ' ओ मानसिनि बैसागुखालि जोंना न'नि बा आलासि जानायफोराव थांनानै जोंना ओंखाम जाहैलायनायबो दंमोन नाथाय जोंना दानि समाव एसे खम नुसै आरो बेफोरखौबो औ आरो ओ जोंना थामथि समनिफ्राय मोसानो ओंखारबोनायखौ नुयो आरो बेवहायबो जोङो गोदो जेरै जोंनि दोरोङारि दामग्रा आगजु लानानै मोसायोमोन बिब्दिखौ नुनो थांला आरो बांसिन जोङो बक्स बायदिफोरखौसो नङाब्ला खायसेखौ मबाइलफोरजोंसो मोसाहैनायखौबो नुयो आरो। बिब्दिनो जोबथि सानखालिबो जोंना गासै गासैबो ज' जाज्लायनानै रंजानानै जोङो बैसागु